मा खालामदों नोंथां?
आङो दा ओरैनोसो दङ।
आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ।
अ।
ओ। सिगां समनिफ्राय जेनेबा आथिखाल मुगासिम दानि जुगाव जेनेबा सिगांनि समनिफ्राय आथिखालाव माबायदि जौगाबोखो बेनि फारसे सावरायजागोन नामा नोंथां
औ सावरायजागोन दे।
जे
जौगाबोनो हमबाय बेखौ जों नुबोगासिनो जेनेबा मोनगासिनो होमबा बे बिनि फारसे जेनेबा साबसिन जादों ना गाज्रिसिन जादों बेनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
आं सानो सिगांनि समनिफ्राय दानि मुगाया गोबां जौगाहोबाय मोज जां जादों मानो होनोबा जोङो सिगांनि दिनाव जोङो गारि घरा गारि मथर गोबां खम बोदोंमोन माने जोङो नांगौ जायोबो जोङो गोजान गोजान जायगायाव थांब्रबनो हायामोन फैब्रबनो हायामोन सासे जोंहा न'खराव सा से लोमजानाय साजानाय दंबाबो जों बेखौ माने लांब्रबनो हाया जायोमोन आरो आरो जोङो दा दाथ' जोङो दा गोबां गारि-मथरनि जोंहा जेबो फ्रब्लेम गैला दा। आरो जोंहा दा जोंहा दा मबाइलनि जुग जाबाय गोदोहाय जोंहा मबाइलनि जुग गैयामोन मबाइल गैयामोन। मानो होनोबा जोङो दा अहायबा थाङोबा सोरबा लो- लोगोजों जोङो थाबैनो कन्टेक खालामनो हायो। सोरबा लोगो बबे जायगायाव दङ जों बै जायगाखौ मिथिनो हायो। बै जायगायाव जोङो मिथिनानै बेजों लोगो हमलायनो हायो। थांनो हायो। मानो होनोबा गोदोनि समाव खौ जोंहा मबाइलनि जुग गैयामोन। मबाइलनि जुग गैयैखाय जोङो मिथिया सोरबा लोमजादों साजादोंबाबो जों मिथिया जेब्ला न'आव सासे मानसिया थांनानै खोन- था हैयो अब्लासो मिथियोमोन आरोना। गोजान गोजान जाथि खुरमाफोर सोर- बाफोर लोमजाबायोबा जेब्ला बै न'खरनि मानसिया बै न'आव थांनानै खोन्थाहैयो अब्लासो जों मिथिहैयोमोन। खिन्थु दानि जुगाव जोङो दानो जुदि सोरबा सासे मानसिया बेराम बा सासे मानसिया हरथाथ खरि लोमजादोंबा लगे लगे जोङो फन हरनानै जोङो मिथिनो हायो आरो जोङो लगे- लगे लगे एम्बुलेन्सफोर बा ओ गारिफोर लेंंहरनानै जों हस्पिटालाव लांनो हायो आरो। ना जों दानि जुगाखौ बेबायदि जौगानायसिमखौ जोङो नुबोनो मोनो। दों। आरो गारि-मथर होनोबाथ' गोदोनि टाइमाव माने गैयायानो खौनो बुंजाखायोमोन। माने जोङो गोजान-गोजानफोराव जोङोबा आलासि जाहैयोबाबो थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन आरोना। थाबायनानै थांनानै आरो थाबायनानै फैफिननांगौ जायोमोन। होमबा जोंहा गोबां ओ माबा टाइमनिबो गोनांथि जायो बेफोरबायदियाव। टाइमबो लस जायो। खिन्थु जोङो माखासे खामानिफ्राबो टाइमजोंसो जायो नालाय माखासे खामानिया बेफोरबायदियावबो थालांनांगौ जायो आरो ना दानि मुगाखौ नायोबा आरो ना। दानि मुगायावथ' जोङो लामा ससे ओंखारबानो गारि-मथर जोङो एभेलेभेल नोङो अहायबा थाउनवाव थांबाबो जोङो ससे लामा ओं- ओंखारबानो जोङो गारि मोनो रिक्सा मोनो। गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि गैयामोन। नोङो जि- ग' जिग' नोङो थांनानै नोङो थाबाय लांनानै नोङो खस्थ' खालामनानै गासिबो बुसथुखौनो मावनांगौ जायोमोन आरोना। आरो गो- गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोबाथ' गोदोनि दिनाव नोङो टिभि होननाय बुस्थु गैयामोन। दा जोंनि दानि बे गोदान मुगायाव टिभि होननायाबो जों ओंखारबाय। गोदो टि- भि गैयियाव माने नि जोङो निउसफोर मिथियामोन दाथ जोङो नै आखाइ आखाइ गासिबो जानबुं था थाजोबबाय मबायल थाजोबबाय जोङो दा जोङो माबा फोर अहायबाफोर ओ जायगायाव जुदि माबाफोर जादोंबा जोङो ओ स सिल मिदियानि गेजेरजों मिथिनो हायो आरोना। बे जायगायाव ओरैबायदि दावराव दावसि जादों बे जायगायाव बेफोरबायदि बेफोरबायदि घथना जादों बा उम दै खुरखादों बा हाजोनिफ्राय गिसि गा-खाबोदों अन्थाइ गोलैबोदों हाजोनिफ्राय बेफोरबायदि बुस्थ थुखौ जोङो मिथिनो मोनो आरोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों। आरो बिदिनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन दों आरो ना जोङो बेफोरबायदिनो ओमफाय ओम नों नोंनि बुजिनाय नोंनि मोनदांथि आव नों मा माखौ सोलायनाय नुबोदों बेनि अनगा नों
औ आङो गिबियाव सिगां सम ओ माने थांलाय फैलाय हान्थिनायाव गोबां मानि गाव उसुबिदा जानायखौ नुनो मोनोमोन सिगांथ सिगां समावथ थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय मोसौ गारि खौ बायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो मानि बिदिजों थांलाय फैलाय खालामनायाव माने गोबां समनि गोनां थि जायोमोन नाथाय आथिखालाव औ। नाथाय आथिखालाव जेब्ला गारि मथर ओंखारदों अब्ला माने दसे समनि गेजेरावनो थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों। औ बिदिनो साबसिननिफ्राय हामसिन साबसिननिफाय हामसिन मानि माबा मोनसे खामानि मावनो थांनांगौब्ला जेनबा जा सम गोबाव लायोमोन बिनि माने खावसेनि खमसिन समखौनो
जोङो ओं टाइमखौ जोङो बारहोहरनो हायो आ रोना दसे समनि गेजेरजोंनो।
बिदिनो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो गाननाय जोमनायावबो सिगां सम माने गोबां खम जानायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव
मा गोबां रोखोमनि ओंखारबाय जेनेबा गोबां रोखोमनि गोबां दिजाइननि ओंखारबाय सिगां औ बेफोरबायदिनो जेन जेनबा दाथ जोङो गाननाय जोमनायनि बारै होनोबा गोबां सोलायनाय नुबाय गोदो जोंहा ओ गोदोनिया बुंनो थाङोमोनबा जोंनि बर समाजाव औ बांसिनानो जिफोर खौ दानानै गानोमोन खिन्थु आथिखालाव नुनो मोनो जि बांसि नानो मेसिनखौ औ। मिसिननि जिफोरखौ दानानै गाननाय जोमनायखौ औ बांसिन गाननाय नुनो मोनदों आरो। खनाफोरखौ।
बिदिनो फरायनाय फरायनायनि बेलायावबो बिदिनो सिगां सम ओ जे फिफां सायाफोरावसो ज जमा जायै जायो फरायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथि खालाव बिदिनो स्कुल बानायबाय जेनेबा स्कुल बि दिनो बानायनानै गिदिर गिदिर माने साबसिननिफ्राय हामसिन माने बिदि फरायनायनि सुबिदाफोर खौबो बांसिन बांबोनायखौ नुनो मोनदों ओमफाय बिदिनो मबेल जेनेबा सिगां समावथ माबा मोनसे खौरां लानो थाखाय
औ औ।
लाइजामनि गेजेरजों सो खौरां लानाय जायोमोन। थांलाय फैलाय खालामनायाव माने गोबां माने उसुबिदा जेंना जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जेब्ला मबेल मबेल जुग फैदों अब्ला बेनिफ्राय जेनबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङालासिनो जेनबा गावबागाव न'आव थानानै फननि गेजेरजों फननि गेजेरजों खबर लालायनाय माने बेफोरबायदि गोरलै थासारिखौ नुबोनो मोन्दों आरो। ओमफाय बिदिनो लोगोसे गोलोम बोथोरफ्राव जेनेबा गरमनियाव जेनेबा गरम बोथोराव। गोदोनि समावथ' फांखा गैयामोन दानि जुगाव नाथाय। फांखा दं माने बिदिनो फांखाजों माने सिगां समाव फां। फा गैयामोन बाव गरमजों सहायनानै थानो गोनां जायोमोन ओमफ्राय नाथाय आथिखालाव। गरम जाब्लाबो जेनेबा फांखा जानानै थानो हायो आरोना। बिदिनो साबसिनफ्राय हामसिन जाबोनायखौ नुनो मोनदों आं सिगां समनिफ्राय आथिखालनि थासारिखौ।
बिदिनो। जानाय लोंनायनि बेलायावबो सिगां गोबां जेंना जानायखौ नुनो मोनो मोन। मोन आरो आथिखालाव। बिदि जानायखौ नुनो मोनला।
आरो बिनि बागै माबाफोर मिथिबावो नामा?
ओमफ्राय बिदिनो। ओ।
जेनेबा जे गोलोमनायाव जेनेबा जे फांखा दिहुनदोंमोन जेनेबा बे फांखानिफ्राय आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जे। बा आरो जेनेबा थांलाय फैलायाव। एसिफोर बिदि आरो थांलाय फैलायाव। जेनेबा गारि मथर सालायबाय गारि मथर निफ्राय आरो जेनेबा।
औ दा दा जोंनो बांसिनानो जोङो सिगांनि। टाइमावथ' जोङो फांखाफोरबो गैयामोन बेफोरखौबो जोङो ओ। गासिबो गोनो। जारि मुगाजों बानायनो हाबाय आरो आरो दाथ' नै ओ बिनि। बांसिनिफ्राय बांसिन ओ मानसिफ्रा टेलेन्टनिफ्राय लेन्ट बयबो ओंखारजोब। ओमफ्राय बिनि उनाव नै जोङो दा। एसि फोरबो जोङो ओ न' न' लागायनानै। लानो हायो जाहाथे जो गरम बारा जायो। बा बेखौ होनानै जों थान्दायाव थानो हायो आरो जोङो गोजां बोथोरावबो बेबायदिनो। जो हिटार होनो हायो जाहाथे गुदुं थायो बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोङो। दा ओ बे दानि मदार्न मुगायाव जोङो खालामनायखौ नुनो मोनो आरो। माने बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोङो सोलिनायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो। सिगाङावथ' गोबां जायगायावनो जेबो गैयामोन नाथाय दानि मुगायाव जोङो। गिदिर गिदिर मल गदिर गिदिर। शपिं मल बेफोरबायदिनो गिदिर। गिदिर बाजार आरो गारि सरम बेफोरबायदिखौ खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो। गोदोनि टाइमावथ' जों बेफोरबायदिखौ नुनो थाङामोन। खममोन आरो ना गोदो गारि। गारि गिदिर सालायनाय गारि साखा खब्रै सालायनाय बेफोर माने गैयियानोन। खम होनजायो आरो ना दानियाथ' बयहाबो। बांसिनानो न'खर न'खर थासै बुंजायो आरोना बांसिनानो बेफोरबायदि गारिया। आरो गोदो बांसिनानो आरो दानि जुगाव नै जोंहा स्कुटि बाइक बेफोरबायदि गोबां ओंखारबाय बे बेफोरबायदिजों जोंहा गोबां हेल्प जायो बबेबा लामायाव थांनाय बबेबा जायगायाव थांनाय थांब्र' फैब्र' जोंहा बिराद मोजां जायो आरोना।
औ।
अब्ला जोंना टाइमा जाबायमोन समा जाबायमोन। अब्ला दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दोनथ'जासिगोन नोंथां।